हेलौ
औ हेलौ नोंथां खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
नोंथाङा दा ओरैनो मा खालामबाय दं नोंथां
आंथ' दार दं ओरैनो जिरायनानै नोंथाङालाय
आंबो ओरैनो जिरायनानै दङ नोंथां ओ नोंथाङा दा ओरैनो जिराय जिरायनानै दङब्ला आङो याव मोनसे ओ आयदानि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
औ सावरायजागोन नोंथां
अ नोंथाङा जों दा ओ सोलिबाय थानाय एबा दाबायसा दानि जुगनि ओ खेलाफोर बेफोरबादि खेलाफोरखौ जों गेलेनानै माबादि मुलाम्फा मोननो हायो आरो माबोरै गेलेयो बेफोरनि सायाव एसे फोरमायना
औ।
खेला बुंब्ला जोंनिया दानिया गोबां रोखोमनि खेला दं जेरै मबाइलाव गेलेनाय खेला बा जोंनिया आ जेरै आथिंफोर आथिं आखाइजों गेलेनाय खेला बायदि रोखोमनि खेला दं जोंनियाव जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंनिया खारनाय बादायलायनाय बारनाय बादायलायनाय आरो जेरै फुटबल भलिबल जायखौ जोङो मा होनो बर' रावआव जों जायखौ जोलुर ओमफ्राय माबाखौ जेरै भलिबलखौ बुलुरबो होनना बुङो जों नङा होमबा जायखौ जोंहा जेबो औ बिदि आरो जोंनिया गोदो गोदायबो गोबां खेला दंमोन। जेरै गर गेलेनाय बाथा रेवा ओमफ्राय जेरै जोंनिया गोबां रोखोमनि खेला दं गोदो नाथाय दा जोंनिया जुग दानि जोंनि जुगनि मानसिफोरा जोंनिया गोबां फुटबल क्रिकेट भलिबल बेखौनो बांसिनै गेलेनायखौ आं नुनो मोन्दों आरोना नोंथां।
औ औ औ।
बेफोरनि मादावनो जेरै जोंनिया भलिबल अ फुटबल गेलेनो थाखाय जोंनि जासै मोनसे ति मोनसे टिमाव जेनेबा जोंनो जिसे जोन मानसि नांगौ नङा होनबा?
औ औ।
सा जेरै बेवहाय जोंना सासे गल कि थायो बेनिफ्राय बेनि उनाव जोंना साब्रै बेकि थायो जायखौ जोङो डिफेन्ड डिफेन्डारबो होनना बुङो। फेन बेवहाय सानै साइदआव थायो आरो सानै गेजेराव थायो। आरो बेनि उनाव जोंनिया गेजेराव गेलेग्रा जायखौ जोङो मिड फिल्डारबो होनना बुङो बेवहाय बो जोङो साथाम बा साथाम गेलेयो आरो बेनि उनाव जोंनिया उविंगार उविं जायखौ जों फरवार्ड बुङो बेयाव उविंगार खानै थायो जायखौ उविंगार बुङो बेनिफ्राय स्ट्राइकार थायो आमफ्राय बेवहाय गल खि सासे थायो आरोना।
औ औ।
औ बिदिनो बलखौ जों पास गेलेलां गेलेलां बल होनानै गेलेयो आरोना बेवहाय। बेनि उनाव बेनि उनाव आरोबाव जोंना मा होनलाय होनबा खेला दंबावो मा होनोमोन जेरै भलिबल भलिबलखौ जों डजोनजों गेलेयो आरो जोंनिया दिनै जों दा जों फुटबल गेलेबाय थानाय लोगो लोगो जोंनि देहाया गोबां स्ट्रं जानानै थायो आरो जेनेबा जब्द'नो गोग्गो मानो होनब्ला जों बेवहाय जोङो खारथिंबाय थानाय जायो बेवहाय खारथिं खारथिं जों बलफोरखौ पास लानाय जायो। जायनि जाहोनाव जोंनि देहाया सोलेरा बाय एसे जोंनिया गोग्गो जाहोलांनो हमो बेमार आजारफोरा जोंनिया बेफोर खेला गेलेबाय थानाय मानसिफोरनिया खम जायो आरोना।
औ औ।
जेनेबा जों न'फोराव थाबाय थाबा ओरैनो जोङो दा गरम बोथोरफ्राव जों गावखौ दुरबल मोनो नङा होमबा बेनि उनाव जों बल गेलेबाय थाबा जोंनि देहाया गोग्गो जालाङो आरोना।
औ।
औ बेनि अनगायैबो जोङो नुनो मोनबोदों खायफा मानसिफोरा जेरै मबाइलाव खेला गेलेनानै इउटुब चेनेल खुलिनानैबो बेवहाय खेला गेलेनायनि भिडिअ' होनाबो गोबां रां खामायनायखौ जों नुनो मोन्दों जेरै मबाइलनि जेरै पाबजि फ्रि फायार गेलेनाय बेवहाय जोंनिया गोबां खेला दं जेरै जायखौ बुङो जों इ स्पोर्टस गेलेनानै मानसिफोरा गोबां रां खामायनो हादों नङा होमबा?
औ औ।
बेनोनो जेरै मुंदांखा इउटिउबार गोबां दं जाय जों ओ जाय बेफोरदो जेनेबा लाइभ स्ट्रिम होनानै गोबां रां खामायो जेनेबा सानसेयावनो बिसोरो गोबां रां खालाम हायो आरोना। जेनेबा से-से लाख नै लाख बिदिनि सायावबो खामायनायखौ जों नुनो मोनदों। मानो होनबा दानिया जोङो जेनेबा जोङो खेला गेलेनो रोंबाबो आरो जोंनिया नाय फुटबलनिनो जोंनि सासे बर'नि गेलेगिरि जोंनिया हरिचरन नार्जारि दा जोंनिया जों आइ एस एल गेलेनायखौ नुनो मोन्दों जों टि भि आव रोखायैनो मानो होनबा जोङो नाजाबाय थानांगौ बल गेलेबाय थानायखौ बल गेलेनायावबोथ' जोंना गोबां ट्राइल फायो गोजान गोजान‌ निफाय। खेलाया गेलेनायाव। बेेफोराव सिलेक्ट जाबाबो जोंहा जोंनि जों फुटबला जोंनि मोनसे फिउसार रखम जालाङो जेनेबा बेवहायबो जोङो गोबां सिनायथि मोनो गोबां मुंदांखा जानाय जेरै दा जोंनि बर'नि हरिचरन नार्जारि बर'मोना जेसेबां मुंदांखा जादों बिदिनो
औ औ।
नोंथाङाबो माबाफोर खेलानि रोंगौथि दंब्ला नोंथाङा एसे फोरमायनो होनो हागोन नामा?
औ औ जोंनियाथ' गोबां खेलाफोर दंङ नङा होनबा नों थां जोंनिया जोंङो जाय खेलाखौ गेलेयो जोङो बेखौनो ओ एसे मोजाङै गोसो होनानै गेलेनांगौ आरोना नों जोंनिया बेजों ओ फरायनायजोंल' नङा जोंनिया खेलाजोंबो ओ जोंनि ओ जिउखौ जों दालांनो हायो नङा होनबा नोंथां जों खेला गेलेनानैबो गोबां गोबां मुंदांखा ओ जानाय सुबुंफोरखौ नुनो मोनदों। आरो जों जोंबो जा ओ बेफोरबायादि ओ मुंदांखा सुबुं जानो हायो जाहाथे जोंनि ओ गेलेनाय ओ जा गेलेनाय रोंगौथि बेफोरखौ जोङो मोजांङै ओ सुबुंफोरनि गेजेराव दिन्थिलांनो हायोब्ला ओ जों दावगालांबाय थानो हायो आरो नोंथां
औ
जेसांनो नोंङो सुबुंफोरनि गेजेराव रोंगौथि दिन्थिनो हागोन। एसेबांनो सुबुंफोरा नोंखौ ओ ओ एसेबांनो सुबुंफोरा नोंखौ
औ
ओ नायगोन आरो नोंनि ओ जा ओ नोंनि जा गेलेनाय रोंगौथि बेफोरखौ नुनानै बिसोरो ओ गोज ओ गोजोननाय लागोन आरो नों
औ
आरो नोंखौ ओ गो ओ गोजौ फारसे दै ओ दैखांनायाव मदद खालामो आरो ना।
औ नोंगौ नोंथां थारैनो नोंगौ।
बेनिखायनो जोंङो जाय खेलाफोरखौ गेलेयो बेफोर खेलाखौ एसे गोस ओ गोसो होनानै मोजाङै ओ रोंगौ ओ गेलेनानै मोजां रोंगौथिनि रोंगौथि दिन्थिनांगौ आरो ना।
नोंगौ नोंथां थारैनो।
जोंनियाथ' फुटबल भलिबल बायदिसिना बेफोर खेलानि अनगायै गोबां खेलाफोर दंङ ओ आरो जों बेफोर खेलाखौ ओ
औ
ओ गोदोनि खेलाफोरखौथ' जोङो मोजाङै नु दैबो नाथाय खोनानोसो मोनदों ओ गोबां खेलाफोर दङ होननानै जेरै बर'फोरनिनो गेलेनाय गर गेलेनाय ओ बाथा गेलेनाय बे बेफोरबादि खेलाफोरखौ जों गोबां खोनानो मोनदों नाथाय जोंनि दा आथिखालनि गोदान जुगाव बेफोरबाददि खेलाफोरखौ जोङो गेलेनायखौ नुनो मोनला आरोना खायफा जायगा ओ खायफा जायगाफोराव गेलेयोब्लाबो दा जोंनि बे ओनसोलफोराव जों बेफोरबायादि खेला गेलेनायफोरखौ नुनो मोनाखै गोबां गोबां बुङानो दानिया जोङो ओ मबाइल मबाइलाव गेम गेलेनायखौसो नुनो मोनो आरोना नोंथां जोङो मबाइलाव गोबां सुबुंफोर खौ पापजि फ्रिपायार आरो गोबां आ बायदि बायदि बायदि गेमफोर गेलेनायखौ नुनो मोनो नाथाय गोबां सुबुङानो बेफोर खेलाखौ गेलेनानै रांबो ओ रांबो खामायदों आरोना आरो आ जोंनि दा सोलिबाय थानाय ससियेल मिडिया बे ओ बेफोरावबो ओ गोबां मुंदांखा जानो हादों
औ
जों बेफोरखौ ओ बेफोर बेसोरो बेफोर खेलाखौ ओ गावनि जा रोंगौथि गे ओ बेफोर खेलानि बेफोरखौ बिसोरो ओ गावनो गाव मोनसे ओ इउटुब चेनेल खुलिनानै आरो फेसबुक इन्सटाग्राम बायदि ओ बेफोरबायदि चेनेलाव बिसोरो ओ गावसोर गावनि जा रोंगौथि बे खेलानि ओ स्किल बेखौ बेसोरो ओम बे इउटुब चेनेल फेसबुक इन्सटाग्राम बेफोर बेफोरनि जोहै ओ बे ससियेल मिडियाव दिन्थिनानै गोबां रां खामायदों आरोना आरो बेफोरनि ओ रोंगौथिखौ नुनानै
अम
आ जा सुबुंफोर बेसोरबो गोबां ओ बिसोरखौ ओ गोबां गोजौ गोजौ थाखोआव लांदों आरो गोबां सापर्ट खालामदों आरो ना आरो बेफोरनि ओ जोंनियाथ' दा गोबां सुबुंफोरानो ओ मबिलाव ओ जायखौ जोङो लाइभ स्ट्रिम बुङो बेफोर ओ लाइफ स्ट्रिमखौ होनानै बिसोरो बे लाइफ स्ट्रिम नि जोहैनो गोबां रां खामायनो हादों आरो ना ओ गोबां ओ खायफा खायफा सुबुङा बेसोरनि ओ जा रों खेलानि रोंगौथि ओ स्किलफोर बेफोरखौ बियो ओ बेफोरखौ नुनानै खाय खायफा खायफा सुबुंफोरा बेफोर आ बेसोरनो ओ सुपार साट जा ओ सुपार साट हरो ओ सुपार सादाव ओ बेसोरो गोबां बुरजा बुरजा फैसा बोहरो सोरबाबा ओ नैजि रां सोरबाबा द'जि सोरबाबा बाजि आरो गोबां सुबुं खौनो जोङो गोबां बुरजा बुरजा रांबोहरनाय नुदों खायफा खायफाफोरा थ बे ओ बे बेनि जोहै गोबां जि रोजा रां बा रोजा रां बेफोरबायदि हरनायखौ जों नुनो मोनो आरोना
औ नंगौ नंगौ।
नोंङो गोबां सुबुंफोरानो बेबदििनो रां खामायगासिनो दङ। हायोब्ला जोंबो बेफोरनि सायाव बेफोरनि बेफोरखौ जोङो नाजानाया मोजां नाथाय जोंनि गोबां सुबुंफोरानो बे बेफोरबायाददि इउटुब चेनेल बायदि फेसबुक बेफोरखौ बेफोराव जेबो बिदि होआलासिनो ओरैनो न'आव थानानै खेला गेलेबाय थानायखौसो जों नुनो मोनो आरो ना। जोंनियाथ' बेफोर मबाइल गेमनिस्राय जोंनिया बेफोरबायाददि फुटबल भलिबल बेफोरो जोंनिया मोजांसिना मोजांसिन जायो आरो ना देहानि थाखायबो जोंनिया ओ बेफोर मबाइलफोराव गेम गेलेबाय थायोब्ला जोंनिया ओ जोङो मोनसे जायगायावनो जना थाबाय थानाय जायो आरोना जाय ओ जोङो न' सिङाव ओरैनो ज'ना थाबाय थानाय आरो जोंनि बे ओ जेराव म- जोंनिया बेफोर गेमफोरखौथ' मबाइलाव सिखि गेलेनाय जायो आरो ना जोंनिया गेलेबाय थायोब्ला जोंनि मेगनाबो ओ थाबनो गाज्रि जानो हागौ आरोना। बेफोरबायादिनो जों गोबां ओ
औ
आरो बे ओ बेफोरखौ बांद्राय गेलेयोब्ला जोंनि खहाबो जा हायो जोंनिया मबाइल गेमफोरखौ बेनिखायनो जों हायोबा ओ मबाइल गेमफोरखौ खौ गेलेयाबालानो जोङो बेफोरबायदि फुटबल भलिबल बे गेलेनाया मोजां आरोना ओ जोंनिया बे रो मबाइल गेमफोरा गोबां गाज्रि खालामो जोंनिया बेफोर फुटबल भलिबल बेफोर जोंनिया देहाखौ गोग्गो लाखियो गोग्गो खालामो बिदि बिदिब्ला जोंनिया नोंथां समाबो थौबाय दोनथ'लाय दोनब्ला न' नोंथां गोजोन्थों नोंथां नोंथाङाबो बेफोरबायाददि खेलानि बागै गो- ओव गोबां बाथ्रा फोरमायलांबाय दे बिदिब्ला नोंथां न'।
औ दे गोजोनथों नोंथां।